औ खोनायाखै
हेलौ खोनायाखै
हेलौ हेलौ
खोनाबाय
खोनाफैयाखै माथो खोनायाखै
आं खोनागासिनो
ए खोनाबाय खोनाबाय
ए मा खालामदोंमोन?
आंङो नै ओरैनो जिरनानै दंङ।
ए बहाबा बेरायहैदोंमोन नामा
बेराय औ बेरायहैदोंमोन बेरायनाया ओरै गामिखिजाय।
अ ओमफ्राय बोथोरा अखा हादोंना सान्दुं दुंदों
बोथोराथ' नै दा अखा हाहां-हाहांसो जानानै दंङ।
हायाखै आरो ना अखा
ओंहो हाथ'वाखै हागोनदां नै दा दसथानानै। हानायसो बायदि जाथारदों।
ए अम जोंथिं हागासिनो अखा।
एह।
ओमफ्राय फुंनि ओंखाम जाबाय।
फुंनि जाबायमोन जानायालाय।
मा ओंख्रि
माबासोमोन आलु सोमोन।
अम सोरबाफोर दं नामा न'आव
न'आव दंङ दंनायालाय
मानसिफोर दं आरो ना
औ दंङ अम
ओमफ्राय दा बहाबा थांबावगोन नामा
दाथ' जेरावबो थांनांगौआथ' गैया गैनाया
ए
ओमफ्राय बन्द' समाव बहाबा दावबायहैगोन नामा
दावबायहैनायाथ' थांनांगौ दङमोन
थांगोन आरो ना होमबा
ओं
ओ ओमफ्राय मा मावगोन दा खामानिफोर
खामानिफोर मावनोथ' जेबो खामानि गैथ'वामोन गैनाया
एह उम फोथारनि खामानि मावथ'वाखै माइ गायनाय हालेवनाय आलि दाननायफोर
ओ मावनाय जाथ'वाखै जोंनियाव एसे लेट जायोना
औ
जाथ'आखै माने
उम उम ओमफ्राय रावबो लोगोफोर बेरायफैयाखै नामा
मैयाहाय फैदोंमोन गामि खाथिनि सासेया ओरैनो बेरायनो
साबेसे दं नोंना लोगोफ्रा नोंनि बेस बिराद मोजां मोननाय लोगोफ्रा नोंजों एखेबारे थांलाय फैलाय जाबाय थालायग्रा बिदि नोंनि एखेबारे बेस्थार आरो बिदि लोगोआ साबैसे नोंना
बिदियाथ' आंना
साब्रैसो दङ
ए एखेबारे नोंसोर ओमफ्राय लोगोफोरजों थांलाय फैलाय क्लस जाथारो आरोना
औ थांलाय फैलाय एकदम माने
उम गारलायनो हायि बायदि आरो ना
औ गारलायनो हायि बायदि अबावबा थांनोबा माने ज' ज' थाङो आरो जोङो
उम मोजाङानो बिदिनो जानांगौ
उम
ओमफ्राय बाजार दखान सेन्टार जेरावबो दावबायहैथ'आखै दा
ओहो थांनाय जाथ'वाखै
उम उम ओमफ्राय गरम बन्द'आव मा मावनानै मा खालामनानै थागोन एबार फरायसाफोरनि थाखाय बन्द' मोनसिगोन ना बेवहाय मा माव नानै थागोन मा खालामगोन ना बहाबा दावबायहैगोन बेखौ एसे खोन्थाना होदो दे
थांनांगौआलाय बेलेगाव एसे थांनो सानदोंमोन ओमफ्राय आरो न'आवबो माइ गायनाय एसे खामानिफोर दङना आलि दाननाय आलि खोनाय
आरो माइफोरबो एसे गायफानो नंदोंमोन आरो
ओ ओ ओ होमबा जेरावबो थांनाय जानाय नङा आरो ना?
थांनाय माइफोर गायखांबा नायनायसै थांनाय जागोना जाया गरम बन्द स्कुल खुलिनायनि सिगां
औ।
ओमफ्राय नोंसालाय माथो ओंख्रि जाखांखोमोन?
जोंहा ओंखामखौनो जाथ'वाखै। ओंख्रि ओंखाममोन गासिबो रेडि जाखाजोब्बाय आरो ओमफ्राय जानांसिगौल' ओंख्रिया
औ।
बहल, आलु, मथर लगायलाबायनाय सबाय बिमा फाजा, मैथा बा थोन बेखिनियानो जाथ'आाखैनो।
उम उम। नोंसिनिथिं ओमफ्राय माइ गायगोन ना गाया?
माइयाथ' जोंथिंजाय गायो गायनाया नाथाय जोंहा गाया आरो।
ए
दा गायो बेलेगफोर गायनायाव मालाबा मालाबा गायफा‌ हैैयो जोंबो।
औ माइफोरा ओमफाय नोंसिनिथिं मोजां जायो?
औ बिराद मोजां जायो जोंथिंजाय माइ आबाद बेसर आबाद दालि आ बाद दियाद आबाद मावो जोंथिंजाय। बिसिबांखिनि आबाद खेथि गोरान खेथि दैज्लांनि गासिखौबो माव जोबनाय जायो।
औ औ
उम
जोंनिखिजाय बांसिन माइखौल' मावनाय जायो।
नोंसिनिथिंजाय एसे सिदोमा ओ दलहा सिदोमा ना नोंसिनिथिं जोंथिंलाय दैज्लांबा इदिनो दै थायो आमफ्राय मेसेंबाथाय हाया माने रान खाङो आरो एखायनो गासिबो खेथिखौनो मावनो हायो आरो। उम मालाबा जोंखैजायबो बेरायनो
थांनांगोन ओं ओं उनाव थांनांगोन।
उम जायगा नुयोना।
ओं
बेरायनो
उम नोंसिनिखै थांफेरनायनै जायाखै आं एबार थांनांसिगोन।
औ फै मालाबा बेरायनो। जायगा नायनो ओ ओ
ओमफाय ओरैनो मा फिथाइखौ जानानै मोजां मोनो नोङो?
दाथ' ओरैनो
थाइजौ खान्थाल आफेल आंगुर माखौ साबसिन मोनो नोंनि एखेबा रे फेभ्रेट आरो माखौ जानानै मोजां मोनो?
आंनि सबसे फेभ्रेट होनना बुङोबाथ' आं थाइजौखौनो बांसिन जानो मोजां मोनो।
ओ थाइजौ
ओं
दाथ' दैज्लां समना थाइजौआ बयनिबो न'खर न'आवनो थाखायो। दं नामा नोंसाबो थाइजौ फिफां? गोखै ना गोदै माबायदि?
जोंनिया
एव
गोदैयानो गोदैयालाय
ए
नोंसिनावलाय थाइजौ फिफां दंना गैया?
थाइजौ फिफाङाथ' जोंनाव गैया ओमफाय बायनानै जानाय जायो जोंहा।
औ बेसेबां लायो थाइजौआलाय बायनाया?
ओ माबा ओ केजियाव एक्स' किजिनिबो मोनो आसि थाखा सतर थाखा नों मा बायदि मोजांखौ नांगौ बेबायदिखौ ना नायनानैसो दाम लायो आरो
औ
जोंनिखि बारा बायनानैनो जाया थाइजौफोरखौ
न' न' बयनावबो बफफां दंखायोना नोंसिनिथिं
औ गासैनावबो दंजोबखायो
उम मा मा फिफां दं दा नोंसिनाव जाग्रा जाग्रा फिथाइफोरनि फिफां
ओरैनोथ' जोंनाव थाइजौल'सो दङ बेलेग
बेलेग जेबो गैयाना जोंनाव जोंनाव दङ खान्थाल दं माबा आमलखि दं जुमब्रा दं ओमफ्राय थाइजौआ हले गैया आरो जोंनाव
औ
बेफोर दं आरो
ओमफाय दा रावबो लोगो फैथ'वाखै आरोना नोंनि
लोगो फैथ'वाखै फैनायालाय
ए लोगोफोरजों खबर लालायबाय थायो दा नोङो
औ लालायबाय थानाय जायो जोङो बांसिन
ए ओमफफाय अबावबा थांनोबा लोगोफोरजोंनो जमा लोगो लालायनानै थाङो दा।
औ औ
ओ मोजांङानो
उम
ओमफ्राय दा सानसुनि ओंखाम जागोन ना जाला
ओंखामाथ' जागोन जानाया ओमफ्राय दा दसथाना जागोन आरो
ए उम संखाबायना दा सानजौफुनि ओंखामखौबो ओंखाम ओंख्रिखौबो
संबाय संनायालाय
ए उम उम दे होमबालाय दोनथ'नोसै खोमा ना?
औ औ दे ओं
ह